दा नोथां
अ नोंथांजों मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो होननानै सानदोंमोन।
औ दे सावरायजागोन नोंथां।
औ। गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन।
औ दे सावरायजागोन दे नोंथां सम दङ।
औ। गाननाय जोमनायखौथ' जोंङो माने गावनि ओ गोजांनायनिफ्राय बारग'नो बा सान्दुंनिफ्राय बिदुंनि फ्राय बारग'नोबो जोंङो ओ सान्दुं खामनायनिफ्राय गारग बारग'नो बो बा ओ गावनि लाजिनायखौ होखारनो थाखायबो जों गान्नाय जोमनाय खौ गाननांगौ नङा होमबा? आरो बोथोर लाना बोथोर जोंङो गुबुन गुबुन ओ गाननाय जोमनाय गानो।
औ नंगौ।
जोङो गोलोम बोथोराव एसे गोबा ओ सि खौ गानाय जायो। गोलोमनाय ओमफ्राय आरो सान्दुं खामनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो खुन्दुंनि जि गाननांगौ आरो। गोबा जि गाननो जेरै ओ गिन गिन्जि आरो टावेलफोर गानो। ओ बेबायदिनो हौवाफोरा गिन्जि आरो टावेलफोर गाननो गोनां जायो गरमनिफ्राय बारग'नो एसेबाबो बार नांनाय आरो थान्दा गुसु जि गाननो गोनां जायो। आरो हिनजाव फोराबो बेबायदिनो ओ एसे दुंनि ओ जिफोरखौ गाननो गोनां जायो।
औ!
बेबायदिनो गोजां बोथोरावबो गोजांनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो गुदुं जि गाननांगौ ओ जायो आरो अ' बेबायदि बिदिनो जोङो गोजां बोथोराव ओ सुइटार जेकेट कट ओ हिसिमा ओ बायदि जोङो जोंनो गोनां जायो बेबायदिनो कम्बल बायदि जोङो जोमनो गोनां जायो आरो गोजां बोथोराव। बेबायदिनो जोंनियाबो बोथोर लाना बोथोर गाननाय जोमनायफोरा गुबुन गुबुन जायो। ओ जों ओ बर' फोराथ' गाननाय जिखौ फ्राय जोङो न'आवनो ओ दानानैबो जोङो गानो। खायसे खायसे जिखौ जोङो फ्रायानो ओ जों बर'फोरा ओ न'आवनो दानानै गानो। जेरै जोङो ओ सानजारि दख'ना फोरखो फ्राय ओ न'आवनो दा दाना गानो‌। आरो गामसाफोरखौबो जोङो न'आवनो दायो।
औ
बेबायदिनो जोङो ओ जिफोरखौ जों बर'फोरा बांसिनानो गावनि आखाइजोंनो जोङो दानानै गानबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो। ओ गोदोनि मानसिफोराथ' माने बेफोरबायदि जि जोम ओ दिहुननानै लानो रोङो लानो रोङैयाव ओ जागायजेननाय समाव ओ गावनि लाजिनायखौ होखारनो थाखाय ओ बिफांनि बिगुर ओ बेबायदिनो दंफांनि बिलाइ ओ जुनारनि बिगुरफोरखौ गाननानै ओ गावनि देहाखौ खोबथेनानै लाखिदोंमोन होननानै जोङो माखासे जारिमिनारि बिजाबफोरनिफ्राय जोङो मोनथिनो मोनो नाथाय बेसेबा गोबावनि उनाव मुगानि जौगानायाव दिनै जोङो बेफोरबायदि खुन्दुंनि जि जोङो कटननि बायदि गोबां जों गुबुन गुबुन रोखोमनि जि जोङो गाननो मोनबाय
औ
बेबायदिनो जोङो आरो गावबा गाव ओ हारि मुगाव बाग गावनि जि जोमखौ जों गानो थिग बेबायदिनो जों बर'फोरा लांगा हि जोम लांगा दख'ना ओ इदिनो हास्रा बायदि लां ओ गानो थिग बेबायदिनो गुबुन ओ हारि माहारिफोराबो बेबायदिनो गावबा गावनि हारिमु ओ सोदोमस्रिजों गोरोबनाय द्रेस गानो जेरै सारि ओ बायदिसिना गानो आरो हौवा मानसिफोरा बेबायदिनो लं पेन्ट गानो हाफ पेन्ट गानो आरो जोङो हिनजावफोरा बिदिनो दख'ना गानो नङा होमबा बेबायदिनो गाननाय जोमनायफोरा ओ गुबुन गुबुन जायो आरो बेबायदिनो जोङो ओ गोजां बोथोराव आरो गोजांनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो थफिबो लानांगौ। आरो ओ जुन्था मुजा बायदि जोङो गानो आरो।
औ औ नंगौ।
दा गाननाय जोमनायनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होलायदो।
औ नोंथाङानो फोरमायलांखाबाय जेला आंबो एसे फोरमायनोसै नङा होमबा?
औ
गाननाय जोमनाया सुबुंनि जिउआव जोबोद गोनां एंगारनो हायि जोंहा गाननाय जोमनायजों सोमोन्दो गोनां आरो गावनि महरखौ जोङो साजायनानै लाखिनो मोजां मोनो नङा होमबा।
औ
बेजों लोगोसेनो जोङो जोंनि सोलेरखौ लाजिनायनिफ्राय फांथेनो थाखाय जोङो जों गाननाय जोमनाय गाननो गोनां जायो। गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बुंनो नांगोन जोंहा उम मोननै रोखोमनि गाननाय जोमनाय दङ हिनजावफोरनिया। आइजोफोरनिया जेरैहाय जोङो अग्रं दख'ना आरो जोङो लांगा दख'ना बे मोननै जों बाहागोआव मोननो हायो नङा होमबा?
औ
औ आरो जों बेजों दख'नाफोरजों जोङो लानो गोनां जायो जोंहा फास्रा बेखौबो जोङो गावनि आखाइजोंनो जों दानानै गाननो गाननो रोंबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो नङा होमबा? जेलानाखि जोङो जौगानाय मुुं गा जादों अब्लानिफ्रायनो जोङो गावनो दानानै गावनो गानबोनो रोंदों। दा जों बुंनो नांगोन जोंनि आथिखालाव गोदोथ' बेबायदि नङामोन आथिखालाव नाथाय ओ गुफुरसाफोरनि जेनेब बा ओ गुबुन हा-हादोरनि गोहोमा जोंनियाव गोग्लैफैदों बेनि गेजेरजों औ सोरबा लंपेन्ट गस्ला टाउन सहर बेरायनायफोराव गाननो हमसै गावनि गावनि गाननाय जोमनायखौ दोनथ'नानै बा ओ समायना महर महरै जोङो देलाय मालाय गुबुनाव बेरायनो थाखाय जोङो गुबुन जायगानि गाननाय जोमनायखौ जों बजबनानै लानायखौबो जों नुबोदों। दों
औ
आरो बेजों लोगोसेनो बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ बे लांगा दख'नाफोरखौ जोङो बांसिन बांसिनानो ओ मोसानाय मोसानाय बा मेल मिथिं बेफोराव बांसिन गाननानै थांनायखौ जों नुबोदों आरो आइजोफ्रा औ सानजारि दख'ना जायखौ नोंथाङा नों सानजारि दख'ना अग्रं औ बेखौ आरो न'आव थानायाव बांसिन माने सानजारि नोगोरनि मानसि बाहायो नङा होमबा?
औ
औ आरो बेफोर बेफोरनि गाबा जोंना बायदि बायदि नङा होमबा गुफुर गोजा औ बिदिनो फान्थाव कालार ओ बिदिनो गोमोरे गोबां दङ आरो गुफुर गोबां दङ माने जोंनि गेजेराव नङा होमबा बेफोर गाबफोरखौ बेफोर गाबफोरखौ गोदो दंफांनि बिगुर बिलाइफोर हाग्रा बंग्रानि बिलाइ बेफोरजों माने गाब गायोमोन होननानै जोङो बुंनो हायो आरोना
औ
गोदोनि आबै आबौमोना बुंलांनाय बायदिब्ला दंफांनि बिगुरफोरजोंनो गोबां बानायोमोन। आरो जोंना बुंनो नांगोन आइजोफ्रा गोबां मुखुबमोन। माबा मा होनो एम्फौ फिसिनायाव बे एम्फौ फौखौ फिसिनानै फिथोब दिहुननानै गोबां जि दायोमोन होननानै बुंलांदों नाथाय आथिखालाव बेफोर जि दानायफ्राबो गोबां खम जालांबाय मेसिनारि आदब बाहायनानै औ औ सिनारि आदब बाहायनानैसो दानायखौ माने गोसो होसिननाय जाबाय। बेबायदि थाथखालफोराव दानाया एसे खम जाबाय गोबां खस्थ' जायो होननानै नङा होमबा?
औ
औ आरो गाबफोरखौ गासे गानानै सोंनानै बिदिनो दायोमोन। ओ औ आरो दाउहायाव थांनोब्ला दाउहायाव थांनोब्ला ओ आर'नाइ आर'नाइ जिफोरखौ माने हरसेयावनो दानानै हरसेयावनो फोजोबोमोन होननानै जोङो बिजाबनि गेजेरजों जोङो फरायनानै मोनदों नङा होमबा
औ
दा जोङो बुंनो हायो आइजोफोरा गोबां आखा फाखामोन आरो गोदोहाय नाथाय आथिखालाव समनि आंखालाव बा गुबुन जायगानि गोहोम गोग्लैनायाव बायनानै गानसै आरो बेफोरबायदि जुदि बायनानै गानबाय थायोब्ला ओ इयुननि ओ उन जोलैफोरा बांसिन माने बुजिनाय नङा ताटखाला खालामा होननानै बुजिनाय नङा। बेफोरखौ माने जोनथोरा मा होननानै बुजिनाय नङा। बेबायदिनो गोबां दङ आरोना माखुवा मा एख' बुजिनाय नङा बिनिखायनो जोङो बे- फोरखौ फोरमायनाया गोनांथार आरो।
औ औ औ
दा जोङो बेफोर गाननाय-जोमनायनि बेलायाव जोङो ओ बेखायनो नोजोर होनाया मोजां। बेफोरखौ औ ओ बुंनानै माने दोनलाङोब्ला जोङो इयुननि ओ इयुन जोलैफोरा ओ फैबाय थानाय समफ्राव बेफोरखौनो खोनासं- संनानै बा फरायनानै माने मोनथिगोन आरो ना।
औ
दा जोङो बे ओ इन्दि जि इन्दि जि बानायनायावबोथ' गोबां ओ खस्थ' जायो दानिया ओ मुगा कालार बा बायदि मैया कालार गोसोम कालार होननानै ओ दासै आरो ना इन्दिखौबो
औ औ
औ दा फास्रा द' ओ लांगा दख'ना आरो बिनि बेसेनाबो गोबां दङ आथिखालाव।
औ औ
गोदोहाय ओ थामजौ रां बा ओ ब्रैजौ रांफ्रावनो मोनोमोन। आथिखालाव- थ' ओ जिबा जिबा जिबाजौ रां बेफोरबायदियावबो मोननो थांलिया आरो। औ दा जोङो इन्दिनि लांगा दख'नाखौ जोङो जुदि दा आथिखालाव बायनो गोनां जायोब्ला जोङो ओ जिबा रोजा बा नैजि रोजा बा नैजिबा रोजा होनानै जोङो बायनो गोनां जायो आरो ना।
औ
औ आरो फास्रायाबोथ' गोबां बेसेन दङ। फास्रा लायै फास्रा
औ
फास्राबो दङ मिक्स इदि-इन्दिनि बेफोरो द'जौ रां स्निजौ रां गुजौ रां बा जिनैजौ रां बेफोरबायदियाव जोङो मिक्स फास्राखौनो बायनो गोनां जायो। आरो गुबै इन्दि जिनि फास्रा होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां बेसेन दङ बेहाय। थाम ओ थाम रोजा रां ब्रै रोजा रां बा रोजा राङाव लागै जोङो बेफोरखौ बायनो गोनां जायो आरो ना। औ
सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ औ दे दोन्थ' जासिगोन दे नोंथां दे।